हेलौ अह नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओम आं मोनसे माने आयदा लानानै रायलायनो सानदोंमोन
औ बुंदो नोंथां मा आयदा लानानै
माने दासान्दिथ' अखा बोथोर नालाय बे अखा बोथोर थोराव बे जोंनि जायगायाव गोबां माने ओ दैबाना बेफोरबायदि जादों आं बेखौनो रायलायनो सानदोंमोन
औ
ओम बेहाय माने बे जोंनि जायगायाव
औ औ
गोबां माने इदि गुबुन गुबुन जायगायाव दैबाना जानानै नाला बेफोर बन्द' जाना लामायाव लामाफोराव दैबाना जानायनि कन्डिसना बिराद जादों। ओमफ्राय बिदिनो गोबां लामाफोरा ट्रेफिक जामबो जादों आरो मानसिफोरा माने ट्रेभेल खालाम नायाव खस्थ' जादों आरोना।
औ
ओ बेफोरखौ साननानै माने आरो बेफो फोरो गोबां स्कुल आरो गोबां सारभिसफोराव माने बिराद गोहोम खोख्लैदों ओमफ्राय बे सितुवेसनखौ आसलते ग निउस पेपाराव
औ खालामनांगौ
आं बेखौनो आसा खालामो जे अखा अखा बोथोराव ओ जेरै गभर्मेन्टफोरा ड्रेन बेफोरखौ इमप्रुभ खालामबा एसे मोजां जायो आरोना नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा बेयाव?
औ ओ स दै बानायाथ' दा बे दा अखा अखानि बोथोर नालाय ओमफ्राय उम एसे माने दाबायदि दैज्लाङावथ' अखा एसे हानायावनो दैया बुं जोबो ओमफ्राय साखाथियाव थानाय माने दैमा दैसानि साखाथियाव थानायफोराथ लोमखायोआनो। दैबाना जाखायो औ। जे इथिं जेरैहाय लषिमपुर लक्षिमपुर साइदथिं बिथिं जेनेबा ओ दैबाना ए एसे अखा हानायायावनो बिथिंजाय दै दैबाना जाबोयो आरोना। ओमफ्राय बिथिं आरो गुवा हाटि नोगोरमा बेवहाय ड्रेन सिस्टेमा बिराद गाज्रि नालाय ओमफ्राय माने
औ
जाबोर जोथोर बेफोर ब्लक जाजोबना थायो बेफोर माबा ड्रेनाव बेनि थाखाय ओ दैयाबो थांनो हाया नालाय स' बिथिं दैया बुंजोबो आरो ओमफ्राय एसे हानायावनो गुवाहाटियाथ' बुंजोबखायो आरो माने दसे दस फोरनि थाखाय हाल हाला बायबाबो दैया बुंजोबो। बेखौ सरकारा मोनसे माने स्ट्रं मोनसे थिरांथा माने स्टेप लानांगौ आरो ओ दा बेनि खाय दा सरकारा थाबैनो स्टेप लाबा मोजां जागौ होननानै आं आसा फारियो।
आरो बेनि सायाव माने मानसि फोराबो इसे जाबोर जथोरखौ मोजाङै डास बिन बेफोराव गारबाबो मोजां जायो।
माने जों जों गावबा गावनो माने सोलोंग्रोनांगौ माने सरखारारखौ दसि नायनिसोलाय जों गावखौबो दसिनानै लांगौ माने जोंनावनो बे आखल आखुखौ जों दाना ला नानै लानो रोङाब्ला जों माबोरै माने बेफोरखौ ओ माने गुबुनखौ दु नो आरो माने जों गावखौनो मोजाङै माने दाना लाग्रोबासो माने बेफोर माने
मोनसे माने बेबो मोजां राहा लामा आरोना
औ
जोंनि बे जायगायाव माने दा ओ मैया थ' गोबां अखा हादोंमोन नालाय दा मालिगाव बेफोर साइडफोराव गोबां माने लामाफोर ब्लक जाना दं बास इदि ट्रेन्सपर्टेसनफोरा माने स्कुलाव थांनो थाखाय बन्द' इफोरबायदि जानानै दं
ओम
दा ओ पाब्लिक इफोरो बिराद गोबां खस्थ' मोनो आरो ना बेफोरनि थाखाय आरो दा बे जोंनि जायगायाव गुवाहाटियाव माने गोबां ओ बेफोर लामाफोर दा आरो गोबां फ्लाइअभार बेफोरबायदि बानायबाय दं नालाय दा जाबोर जोथोर बेफोरबो गोबां नांथाबनानै थायो बेफोरखौ मोजाङै माने सानसेयावनो सानसे बेफोरखौ जाबोर जोथोरखौ साफा खालामबा मोजां जायो होनना सानो सानो आरो ना आङो ओ बिदि अखाया मोजाङै माने सानफ्रोमबो हाबाय थायो नालाय बेफोरनिबो एसे खमायनायनि राहा लाबा मोजां जागोन सानो आरो ना
ओम
नों ओ
बुंफिन नों हागोन ना औ जोंनिथिं माने मैया हराव हादोंमोन दा गैथ'वा दा सान्दुं दुंदों ओमफ्राय सानदुं दुंबा थ' अयथासार दुंखायो ओमफ्राय गमजोंबो थानो हाया माने फेन नङाबा थानो हाया आरो ना आरो बिफां लाइफांनि साया नङाबा ओमफ्राय बिफां लाइफां लाइफांनि साया होनबाथ' माने बिफांथ' थाथारनांगौ ओमफ्राय बिफांफोरखौबो दा मानसिफोरा ओरैबायदि दानफायनो हमदोंना माने दान दानफायदोंसो दानफायदों ओमफ्राय गायनो नागिराखै आरो माने जों दानफायोब्लाबो जोङो गायफिननो नांगौ आरो ना फांसे दंफां दानफायोबा जोङो दसथा बिसथा दंफां गायनांगौ आरोना
औ खमानो फांबा गायनांगौ थेवबो मानसिफोरा बेफोरखौ दा नायाना आजिखालि जास्ट ओरैनो सायावनो सा बुङोल'सो खिन्थु एक्सनखौनो लाया जेबो
औ
ओम दा
दैबानानि सायाव दा एसे मोजाङै नायबा मोजां जायो आरोना बिसोरो
ओमफ्राय दाथ' माइ गायनाय बोथोर ओमफ्राय नोंथांमोननि माने नोंथाङाथ' नोगोरावसो थायो खोमा
औ औ आं नोगोराव थायो
अह ओमफ्राय होनबाथ' गामियाव न' गैया नोंथांमोनना?
गामियाव दङो अब्लाबो माने सम सम थांनाय जायो थेवबो थांनाय जाया दा गुबुननो होनाय जादों।
औ औ माइ गायदों आरो गुबुना
औ औ नोंसोरनिथिं गायजोब्बाय नामा?
ओ जोंनिथिंबो साफा सानै मानसिफोरना दाबो दङ गायगासिनो दाबो। ओमफ्राय जोंहा नाथ' जोब बबाय माने जोंहा हाजिरा होदोंमोन ओमफ्राय साननै बा सान सानथाम लादों आरो फोजोबनायाव ओम ओमफ्राय जोबजोब्बायबाय जोंना ओमफ्राय खाथि खालायाव जोंहानि दुब्लि फोथारनि खाथि खालायाव थानायफोरना दङ आरो दाबो गायगासिनो
औ नोंथाङा हेल्प खालामदों ना खालामाखै
आङो आंथ' माइखौ गायासैनो एबार माने आङो ओंखाम संनायाव हेल्प खालामदों आरो।
अ मोजाङानो ओ होमबा दैबानाथ' जायाखै दा नोंसिनियाव
ओहो जोंनि जोंनि खाथियाव माने दैमाया जोंनि खाथियाव दङब्लाबो माने दैबाना जाफेराखै यै आरो
औ
औ
बिदिनो माने दैमा गामि जायगायावथ' इदि दैबाना जायाखै या लामा इदि बेफोर ब ब्लक जानाय जायगा गैया नालाय।
औ औ
एरियायावसो बेफोरबायदिया जायो जानाया।
ओमफ्राय फुंनि ओ फुंनि नोंथाङा ओंखाम जाबायमोन नामा?
औ जाबाय जानाया
खोन्थानो हागोनना एसे?
औ ओ मोना माने दा फुं नालाय। फाजा आलु भाजा आरो लेस्रा फाजा
औ
नोंथाङा जाखांबाय?
ओ आं जाथ'वाखै माने आङो उखैनाय मोनिखाय आं जाथ' वाखै एसे थानानै जासिगोन सानदों आरो आङो।
औ औ खबरफोरा मोजां दा?
खबराथ' बिदिनोसै गेजेरावनो माने गरमबो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय कारेन्ट थांबानो माने हालाय हाफाय जायो आरो गरमनि थाखाय बिदिनो गेजेरावनो माने बोथोरा माने थान्दायै थाबाथ' मोजां मोजाङानो ओमफ्राय दाथ' क्लाइमेट चेन्ज जागासिनो नालाय बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय बेखायनो उसुबिदा मोनो आरो गरम बोथोराव
औ औ बेफोरबो मोनसे बे नोगोर औ खबराथ' मोजांथ' दा गोलोम बोथोर बोथोर नालाय एसे भेकेसन मोननानै दं। बेखायनो दा एसे बरिंबो जाना दं थेवब्लाबो दा बे ओ दैबानानि सायावनो एसे टपिक नागिरदोंमोन आरो।
औ औ
बेफोरखौ लानानै एसे रायज्लायनो थाखाय मानोना गोबां मानसि यानो इमानबो रायज्लायाना बेफोरनि बागै बेखायनो आङो माने बेफोरबायदि रायज्लायनानै उनाव माने जाहाथे गभर्नमेन्टसिम सहैनो हायो बेखौनो आं आसा खालामनानै
औ दा नै दैबानानि थाखायनो बिथिंजाय अरुणाचलनि बै जायगाया बे थ' माने दैबाना जाफेराखैमोन आरो माने आवगोल जादोंमोननो ओमफ्राय जाथ'फेराखैमोन आरो ओमफ्राय दा एबार जानानै गोबां न'फोरानो माने बायजोबबाय ओमफ्राय बिथिं दा दै ओमफ्राय दा सनितपुरथिं फैदो माने लक्षिमपुरथिं फैदों लखिमपुर धेमाजि ओमफ्राय दा बेथिंबो दैबाना जानाय खोन्थिदों आरो माने जाहांनाय ओमफ्राय दा बे फोरखौ मोनसे गोख्रों माने स्टेप लानाय मोनबा मोजां जागौ मोन होनना सानो आरो
आंबो नुदोंमोन निउसाव माने न'फोरानो गोबां बायदों
औ औ
दलं दालांफोराबो बिदिनो ओं सोरबा सोरबा खायफा मानसिया जोखोमबो जादों खोमा
औ माने बे दालांफोराबो बायनाय हिसाब माने बायनोथ' नाङामोन माने बिसोर माने बे औ मोजाङै नायनांगौमोन बेफोरफोरखौ
ओम बिदिनो माने मोनफा मोनफा बिदि नायबासो हेल्प खालामलायनानै मानसिफोरा मोजाङै थानो हागोन आरो ना सासेखौ सासे मदद खालामाबा औ आं नोंथाङा आंजों रायज्लायनो सम दिहुननायनि थाखाय साबायखर थाबाय
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला दोनथ'नो सै नोंथां
औ दे नोंथां